हेलौ औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
नोंथाङा ओ ओंखाम जाबाय दा हरनि?
ओ जाथ'वाखै र' नोंथां जोंहा एसे गोबाव जायो। जानाया हरनिया। दा गरम बोथोरनि एसे थाबायग्लांना दों लामायाव नोंथां।
औ नोंथां।
औ दा नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नों थाङा सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां मामोन?
औ नोंथां ओ नोंथां जोङो जिथुनिखि सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जों मा थियो बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं मा सुबुं माहारियाव बा सोलोंथाइया जोबोद गोनां जाना फैदों आरो ना दा बायसा मुगायाव औ आगोलथ' बारा सोलोंथाइखौ बिदि इम्परटेन्स होनाय जायामोन आगोलनि नो जोङो मुगायाव गोदो गोदाय नाथाय दा जोबोद गोनां आरो सोलोंथाया मोजां न'खर दानो थाखाय दा इयुनाव मोजां सासे मानसि जानो थाखाय बा गोबां सोरबा ससे मानसिया गोबां रां खामायनो लुुबैदोंबा सोलोंथाइया गोनांथार जाना फैदों आरो ना?
औ
ओ आगोलनि सुबुङाथ' गोबाङानो फरायसालिफोराव थांनाय जायामोन नाथाय दा दा गोबाङानो फरायसालियाव थांनाय जाबाय आरोना सोलोंथायनानै सोलोंथाइया मानो गोनांथार बेखौ मिथिनानै था दानिया फरायसालियाव साफ्रोमबो सुबुङानो गावबा गावनि गथ'फोरखौ हेंगार हरो आरो ना सो सोलोंथाइ लानो थाखाय जायाव जाय लिरनाय फरायनाया गोनांथार मानसिनि थाखाय लिरनाय फरायनाय नङाब्ला दानियाथ' गावनि नामखौनो लिरनो रोङाबा बा बहाबा थांब्ला एसे उसुबिदा जायो आरोना दानियाथ' अफिसफोराव ओ एकाउन्ट खुलिनोब्लाबो सा ओ साइन नांगौ नालाय।
औ।
आगोलनियाथ' गोबां बोराय बु रियानो सोलोंथाइ लायनि थाखाय गावनि नामखौ लिरनो रोङा साइन होनो रोङा।
औ।
बि-बिनि थाखाय बिसोर टिपस सय होयोमोन आर ना आखाइजों।
ओम ओम।
नाथाय दानि जुगाव बेबायदि ओ आखाइजों थिबस'नाय हो ओ सहि होनाय नुयोब्ला एसे लाजिखांनाय फैगोन आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
औ गोदो गोदायथ' सोलोंथाइखौ ओ हिनजावसाफोरखौ बारा सोलोंथाइ लानो होननाय जाय माने ना जों बिजाबफोरावबो लेखाफोराव मोननाय जायो आरो ना नोंथां हौवासाफोरखौल' सोलोंथाइ लानायाव फरायसालियाव हेंगार हरोमोन होननानै। नोंगौना नोंथां?
औ दानियाथ' औ। दानिया ओ बयबो समान समान हौवासा हिनजावसायाबो सोलोंथाइ लानो मोननाय जाबाय। स बेनि थाखाय सरकारा गोबां सुबिदा खालामनानै होदों आरोना नोंथां।
औ।
दानिया औ फरा ओ बेबायदिनो सोलोंथाइया बिदि बादायलायनाय जाबाय लिरनाय फरायनायाबो जायानो बांसिन नम्बर लानानै पास खालामनांगोन बेयानो मोजां ओ कलेजाव फरायनो खाबु मोनगोन आरो सरकारनिफ्रायबो गोबां हे फाजाब मोनगोन जेरै स्कलारशिपानो जा बा बायदिसिना बिजाब बा थांलाय फैलायनि थाखाय गारि मथर होनायानो जानाय ना नोंथां? बेबायदिनो सरकारि फरायसालिफोराव गोबां उन्दैफोरनो गोबां होनाय ओ गस्ला लंपेन्ट होनायानो जा बा माइरं दालि होनायानो जा बा बेग बायदिसिना होनायानो जा आरोना नोंथां। बेफोर गासैबो फ्रि आरो। बेफोरनि थाखाय सरकारा गोबां दानिया गोबां स्किम दानानै होदों। जेरै कम्पिउटार क्लास खायसे खायसे फरायसालि कम्पिउटारबो होदों जाय सोलोंनानै लानो हायो फरायसाफोरा इयुनाव मोजां खामानि मावनो हाथों बेनि थाखाय खोनादों ना नोंथां हेल'।
औ दा सोलोंथाइ होनो
औ औ औ।
सोलोंथाइखौ जा हेलौ!
औ औ नोंथां।
खोनादों ना?
औ खोनादों दे। औ दा सोलोंथाया जोबोद गोनां जानानै फैदों। बेबायदिनो जायहा जायहा सोलोंथाययाव खायसे न'खरा सोलों रां रुफा गैयनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ लानो हाय नोंथां।
औ।
दा जोंनियाव बेबायदिनो डाक्टर इन्जिनिार जानो लुबैनाय गोबां फरायसाफोर दं। नाथाय दां रफा गैयनि थाखाय बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानो हाया। जोंनियाव गोबां डक्टरनि बा फोरोंगिरि जोंनि आंखाल आरो जायनि डाक्टर इन्जिनियार बेबायदि गैयिनि थाखाय जोंनियाव ओ बेमार आजार जायोब्ला नायनो थाखाय डक्टर फोरखौ बाहागो मोना आरोना नोंथाङा हस्पितालफोरावहाय मेडिकेलफोराव औ। दा जोङो सोलोंथाइ लायोब्लासो बेफोरखौबो डाक्टर इन्जिनार फराय। फैनानैब्लासो डाक्टर जानो हागोन नालाय।
औ।
औ बेबायदिनो खायसे रां रुफा थाखाय सोलोंथाइ लानायाव थालाङो आरो ना।
औ नंगौ।
औ दा लिरनाय फरायनायाल' सोलोंथाइ नङा जायखि जाया खामानि दामानि सोलोंनायानो जा मोसानायानो जा बा सावगारि आखिनो गोरों दामब्रा देग्रायानो जा बेफोरबायदियानो सोलोंथाया आरोना। जि नोङो जि नों जिखौ नों सोलोंनानै लानो हायो बेनो सोलोंथाइ
औ।
औ। ओ। सोलोंथाइ लानो थाखायाय सासे गुरु बा सासे गुबुननिफ्राय। सोलोंनानै लानांगौ जायो आरोना नोंथां। गोदो गोदायथ' आगोलनि दिनाव बेबायदिनो आश्रमफोराव दोनहैनाय जायोमोन आरो। ना रिसि मनिनि फोराव सोलोंथाइ लानो थाखाय औ औ बेहाय गुरु दक्षिना लानायबो दंमोन आगोलनि नेमाव नाथाय दानियाथ' गैया दानिया बेफोरबायदि गैला।
उम
दानिया नोङो मोजां सोलोंथाइ लानानै मोजां। फरायसालिनि नाम खालामनो हायोबा मोजां नम्बर लानो हाय बेनो गुरु दक्षिना हिसाबै मानियो आरो नागिर। गोबाङानो इयुनाव सासे नोङो मोजां मानसि जानो हाथों बेनि थाखाय दानियाथ' सरकाराबो गोबां स्कलारशिपफोर होगासिनो दङ सोलोंथाइ जायानो मोजां नम्बर लानानै पास खालामदों बेयानो गोबां रां रुफाबो मोननो हादों आरो ना
औ
दे नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा आंनो
औ नोंथां दा नोंथाङा जाखिनि फोरमायलांबाय बेफोर गाससिबो सैथो खोथाजोब दा जोंनिया सोलोंथाइ होनना बुङोब्लाथाय जों मिथिगौदिे जोंनि जिउआव जा जोङो बुजि मोननाय बा बुजि मोनफेरै खोथाफोर मोनथिनो मोनफेरै खोथाफोरखौ जों मिथिनो मोननायानो मोनफा मोनफा सोलोंथाइ आरोना
औ नोंथां नंगौ
थिग बेबदिनो जोंहा फरायनायनि सोलोंथाइजों लोगोसे जोंहा बायदि रोखोमनि सोलोंथाइ जों नुनो मोनो। जेरैहाय सासे गथ' उन्दै बैसोनि गथ'आ जोनोम मोननाय लोगो लोगोनो गावनि बिमानि रावखौ सोलोंनो मोननायाबो मोनसे सोलोंथ बा थायनो रोंनायायनो सोलोंनाय बा ओंखाम खौ माबायदिहाय जानांगौ बेनि सोलोंनाय बेफोरनि बेफोरबो मोनसे फिसा फिसा सोलोंथाइ आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जोंनि जिउनि गिबिसिन सोलोंथाइयानो जाहैबाय जोंनि बिमानि राव खौ सोलोंनाय नंगौना नोंथां औ थिग बेबायदिहायनो जोंहा सोलोंथाया आथिखाल मुगायाव जोबोर गोनांथि सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला माने जों गावनि आखाइनि सोलोंनाय बा जोङो माबा फोर मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला जेरैहाया आबाद मावनायनि बागै जोङो मोनफा आबाद मावनो थाङोब्ला जोंनो सोलोंथाइ नांग्रोगोन जिब जुनार फिसिनोब्ला जोङो सोलोंथाइ नांग्रोगोन बा जोङो जायखि जाया सोर खारि आनजाद बा फालांगि मावनाय बैफोर जायखिजाया मोनफा मोनफा खामानि खामानि मावनो थाखाय जोंनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो आरो
औ नोंथां नांगौ
जेरैहाय जोंनियाव दङ फाखा न' बानायनाय
औ-औ
जाय बेखौ जोङो मिस्ट्रि होनो बैनिखखनि मावनायनि आगोल आगोलनो जायनि हेड मिस्ट्रि बैयो गुबुननिफ्राय न'खौ माबायदिहाय लुनांगौ बा मा बायदिहाय जोङो न' लुनो हायो थिग बे बेनि सायाव माने बेयो माने मोजाङै सोलोंथाइ लाग्रोनानैसो न' लुनो हायो आरो ना बा गोरों जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ थिग बेबायदिहायनो जोंहा माने सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमै सोलोंथाइ खौ जों नुनो मोनो दा जोंनिया फरायनाय लेखा फरा फरायनाय होनना बुङोब्ला जोंनि सोलोंथायाव माने जोंहा गुबुन गुबुन आय याव जोंहा माने फरायनांगौ जेरैहाय जोंनिया गुदि फरायसालि गुदि फरायसालिया जोंनिया थाखो सेनिफ्राय थाखोबा जायो बेवहाय माने जोंनो जिथुनाखि फोरोंगिरिफोरा जोंनो मोजाङै फोरोंनो सोलोखाय बा अ आ ग खौ से नै थाम साननै फारि बेफोरखौ खौ फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो बा सोलोंथाइ होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
गनानै थांनांगौ
औ दा बेनि उनावहाय जोङो जेबा गुदि फरायसालियाव जों बारग'नानै जोङो द' थाखो फोरनिफ्राय दाइन थाखोसिमखौ जोङो गाहाय फरायसालि होननाय बुङो जायखौ जोङो एम इ सेक्सन होनना बुङो आरोना बेवहायबो जोंनिया जा आयदा आयदाफोरा जोंनिया इंराजि बिमानि राव समाज बिगियान केसान खान्थि बैफोरखौ बैफोरनि आयदानि सायाव जोंहा सोलोंथाइ लाथारनांगौ जोङो बैफोर आनजाद जों उथ्रिसार जा थिग बेबायदियैनो जोंनिया जिथुनिखि खायफा साबजेक्टआव जेनेबा जोंनिया गासिबो साबजेक्टआव गुबुन गुबुन साबजेक्ट गुबुन गुबुन फोरोंगिरि बा सोलोंथाइ होगिरि बिथांमोन थायो दा बैसोर सोलोंथाइ होगिरि बि बिथांमोना सोलोंथाइ होनोब्ला बा सोलोंथाइजोंनो जुदि जोंनो जेब्ला सोलोंथाइ बै सोलोंथाइ होनो थाखाय बिसोरो गाव गाव सिगांनो बुजिग्रोनांगोन बै आयदानि सायाव गाव मोजाङै रोंगौ थि रोग्रोनांगोन बा सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन आरोना होमब्लासो जों खौ ओ औ होमब्लासो जोंखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हागोन आरो थिग बेबायदिनो माने जेब्लानाखि सासे गियानि सुबुङा जोंखौ मोजाङै गियाननि बागै सोलोंगोन फोरोंथाइ होगोन बा मोजां गुन मोजां गियाननि बागै फोरोंथाइ होगोन अब्ला अब्लाना माने बै सासे गियानगिरि गियान होगिरिया माने गावनो गियानि जाग्रोनांगोन गावनो गुनि जानो होग्रोनांगोन आरोना थिग अब्लासो माने जोंनो सोलोंथाइ होनांगोन दा सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला जोंनि गियान गियानाबो जोंनि सोलोंथाइ नंगौ मानो होनना बुङोब्ला जोंनि समाज जिवावहाय सासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा सासे गथ'आहाय आ मोजां गुन बा आखल आ खल बिनि आखल आखुवा माबायदिहाय मोजां ना गाज्रि बेफोर सिनायथि होनना होनो थाङोब्ला बा सिनायथिनि बागै जों बुंनो थाङोब्ला बिनि गियान आरो गुनखौ नायनानैसो जोङो सिनायथिखौ होनाय जायो बैयो मोजां बेयो गाज्रि बेबायदिहाय आरोना थिग बेनिखायनो जोङो औ थिग बे खायनो जोङो माने गोजाम मोजां गियान बा मोजां गुनखौ जोङो मोजाङै फोरोंथाइ बा मोजाङै सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन।
थिग बेबायदिनो जोंनो सोलों थाइया जोंनि जिउआवहाय गुबुन गुबुन रोखोमै सोलोंथाइ लानो हायो आरोना गुबुन गुबुन आयदायावहाय जा खामानि मावो बैफोरनि सोलोंथाइखौ जोङो मोजाङै लाग्रोनांगोन बा जोङो गारि मटरा सालायनायानो जा बायदिसिना ओ जेनेबा ट्रेन सालायनाय गारि मटर सालायनाय बाइक स्कुटि साइकेल बै फोरखौ सालायब्लाबो जोंहा माने सोलोंथाइया गोनांथि बैफोरावबो जोङो सालायनायनि सिगां जोङो गुबुननिफ्राय सोलोंथाइ लाग्रो नांगौ जायो आरोना
औ नोंथां नंगौ
औ थिग बेबाय थिग बेखिनियानो जोंनियाथ' दा समाबो जाबाय नोंथां ओ नोंथाङा आंनो बै जिदे बे हर समावहाय ओ सम होनायनि थाखाय जोबोद रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय नों थां गोजोनथों औ